हेल हेलौ अ ओ खोनादों दाना नोंथां मोजाङै?
अ अ खोनादों दे नोंथां मोजाङै खोनादों।
मा खालामबाय दं नोंथाङा ओरैनो दा?
अ आं ओरैनो दोङो जिरायनानै नोंथाङालाय?
आंबो बिदिनो मबाइल नायनानै जिरायनानै दंथ'यो नोंथां। होमबा नोंथां दिनै बेरायनायनि बागै सावरायनोसै नामा?
औ साराव जागोन दे नोंथां।
अ उम। आंनिफ्रायथ' आङो बेरायनो जोबोद मोजां मोनो।
ओरैनो मा मा जायगायाव बेरायखो नोंथाङा?
दिनैसिमथ' आरो गरम बोथोराव बांसिन ओ दारागाव मुंखौथ' खोनाफेरखा बाय जानो हानाय? औ बेयाव थांनानै बेयाव थांनो मोजां मोनो गरम समाव ओ इनोथ गोजान गोजान जायगायाव थांनाय जाया थेवबाबो दा ओ आङो गोबां जायगा थांफेरबाय जेरै भैरबकुन्द' दारागाव बिदिनो गरम समाव बांसिन मोजां होनजायो। बे समाव दुगैनो दै बोहैयो गुसु गुसु गोबाङानो दुगैयो इनजय खालामहैयो गो जोननाय लाहैयो‌। नोंथाङाबो ओ थांफेरबाय नामा?
अ थांनायाथ' आंबो थांफेरबाय दारागाव आव गोबाङानो थांबाय खाथियानो जायोना एसे।
औ औ औ औ
दारागाव सकि इफोराव थांबाय आरो बेहायनो दारागावखै थांबानो ओ साहा बागान मोनलांखाय ना दुमनि साहा बागान होननाय बेफोरावबो बेरायहैयो।
औ औ औ ओं।
आरो कलेजनिफ्रायबो ओ सिलङाव थांनो मोनदों ट्रिप हिसाबै
औ उम।
आरो आरो बगामाथियावबो थांनो मोनदों।
औ औ औ
थांनानै थांनानै गोसोफोरखौ मोजां नाङो आरो नेसारेल भिउ नुनो मोननानै।
औ औ उम ओरैनो आं उमथ' ओ साननाय बायदिब्ला बेरायनायखौ गासिबो मोजां मोनो खोमा दाना?
औ मोनो जानांगौ
औ ओरैनो दाथ' ओ गायनाय फुनायनि ओ बोथोर सम जोबोद गुसु बार बारो दा गरम बोथोरबाबो गुसु बार बारनायजों जोङो मोजां मोनसे ओ गुसु गोजोननाय लानो हायो नङा होमबा बि नोंथां?
अ अ नोंथां नोंगौ।
ओरैनो नोंथाङा गोदोनिफ्राय एबा थांफेरबाय नामा नोंनि माने जि जायगायाव नोङो सिगांनिफ्रायनो थांनो लुगैना दङ बे जायगायाव थांफेरबायनाा थांनांगौ जाना दं दा?
थांफेरनायाथ' आङो थांफेरबाय शिलंआव थांनो लुगैयोमोन बेहाय थांनो मोनबाय खननैआनो थांनाय जाबाय शिलंआव।
औ औ ओरैनो बिनि अनगा ओरैनो गोजान जायगा माने बुहुद जोबोद नायनो लुगैनानै दं नामा नोंथाङा?
दोंनायाथ' दङ दार्जिलिं टावां बेफोरफोरखो
औ
थांनो लुगैनानै दं आरो
ओ औ जोबोद मोजां नुयो खोनायोना बेफोर जायगानि बागै
औ खोनायो आरो मबाइलफोरावबो नुबाय थायो। बर'फ गोलैनाय
ओ ओ
नोंथाङा थांनो लुगैनो लुगैया बेफोरबायदि बर'फ गोलैनाय जायगाफोराव?
थांनो लुबैयो नाथाय सम मिलायैबोथो बोथोर मिलायनि थाखाय थांनाया गोब्राब जाना दं। ओरैनोथ'खाय खाथि खालायावथ' थांनाय जायो सम मोनबानो नाथाय इयाव आरो थांनांगौ जायोब्ला ओ समबो नांगौ जायो माखासे थागथियारिबो जानांगौ जायो। ओंखायथ' दिनैसिम थांनाय जायाखै आरो
औ इयुन सिमहालागै थांनायनि प्लेनिं खालामना दङो नामा नोंथाङा?
औ औ इयुनसिमहालागै सम मोनब्लानो थांनायनि आङो जुजिगासिनो सनि दा नोंथाङा ओरैनो ओ मा मा जायगायाव मा मा बुस्थुफोर नुनो मोनबो माने बे जायगायाव थांनानै आङो म माने ओ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बे जायगायाव थांना लानानै आंहा माने मोजांसो जादों होननानै मा बुस्थु नुबोनानै नोंथाङा गोजोन बोखो जेनेबा जि जायगायाव थांदों।
आङो शिलंआव थांनानै माने बेबायदि दै बाज्रुम दै बाज्रुमखौ नुनो मोननानै जोबोर गो जोननाय मोनदों माने जोंनि लकेल जायगायावथ' बिदि पाहार बो गैया नालाय आरो फाहारनिफ्राय बिदि दै बाज्रुमबो हैबोनाय नुनो मोना नालाय जों शिलंआव थांनानै नुहैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों।
औ औ औ
आरो दारागाव सकिफोराबोथ' बिदिनो दै बोहैनाय दै बोहैनाय फुननानै बार बोहैनायजों गेलेनो मोननानै जोबद गोजोननाय मोन्दों।
औ औ औ दारागावआवथ' औ औ। दारागावआवथ' आरो गोजां बोथोर समाव जोबोदानो ओ पिकनिक जानो थाङो।
औ औ औ दारागाव सकि बेफोराव
औ थाङो औ। ओरैनो नोंथां ओ दासिमहालागै नोङो सबसे माने मोजां जेनेबा माखौ नुबोखो शिलं थांदों होनदों नोङो दारा गाव थांदों होनदों सकि होनदों माने अबेखौ नोङो बांसिन माने ओ मोजां मोनना लाखो दा?
होनबाथ' सिलंखोनो बुंनांगोन आङो।
हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
अ अ
शिलं शिलंखौनो मोजां मोनदो होननानै बुंनांगोन। मानो होनबा बे पाहारफोराबो बिफां लाइफांफोराबो जोबोद नेचारेल। लामा जिं जिं थानाय गारि जिं थांबाबो जेनबा खिरखिनिफ्राय नुहरनानै जोबोर गोजोन
उम ओरैनो नोंथाङा थांनाय समाव मा जों थांनाय ट्रेन गारि बास?
सो थांनो नांलाय बासोंसो थांनाय जादोंमोन।
औ औ औ उम ओरैनो लोगोफोरजों नोंथाङा शिलंआव मा मा बुस्थु नुनानै गोजोन खो लोगोफोरजों मा मा ओ खालामखो?
बिराद बिदिनो बा भिउमफोरखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय लादों इनजय खालामदों।
औ औ औ नोंथाङा माफोर ओ‌ औ औ औ
खौ नुनानै एसे गोजोननाय मोनदों।
औ औ उम
नोंथाङा थांफेरबाय नामा सिलं?
औ थांबाय औ। जोबोद मोजां जायगाया आंथ' जोबोद मोजां मोनदों। ओ आरो दा गोजां बोथोरावबो थाङोब्ला गरम बोथोर समाव थाङोब्लाबो मोननैबो मोजाङानो होनजायो जेब बो असुबिदा मोना। औ गोजां बोथोरावबो नोङो जोबोद खुवा गुसु नुनो मोनगोन आरो गरम बोथोराव बुंनो थाङो ब्ला कखा‌ फ्रि फ्रि हानायाव माने बोथोरा जोबोद मोजां नुनाय नुयो आरो। ओमफ्राय नोंथाङा मा समाव थांनाय जादोंमोन?
गोजां बोथोराव खनसे थांनाय जादों आरो गोलोम बोथोराव खनसे थांनाय जादों।
औ औ औ ओरैनो नोंथाङा आंनि बायदिब्लाथ' आङो गोजां बोथोरखौ साबसिन मोनदों ओमफाय नोंथाङा माखौ साबसिन मोनदोंमोन गोजां बोथोराव थांनायखौ साबसिन मोन्दोंमोन ना गोलोम बोथोराव थांनायखौ साबसिन मोनदोंमोन?
गोलोम बोथोराव थांनायखौनो साबसिन मोनदों माने गोजां बोथोराव ज जानो माने अबारद्राय बांद्राय गोजांनाय मोनहैदो आरो जों अबार अबार अबार फुगि फुगि जादो अबार खुवा खोबजोबदों
ओं ओं
गोजां गोजां बोथोर टाइमाव माने भिउफोरखौ बारा क्लियारै बिहाय नुवाखै आरो। गोजां बोथोराव
ओरैनो नोंथाङा खैदिनसोनि थाखाय थांनाय जादोंमोन शिलंआव
खैदिन खैदिनसोनि माने कलेज फैबाय थांनानैथ' जोङो सानसेल' थांनाय जादों ओमफ्राय ओ न'निफ्रायबो एसे फेमिलि टाइपनि थांनायाव साननै ना मा बियदि थानाय जादों
अ नोंथाङा ओरैनो ओ मा मा जायगायाव शिलंआव गोबां जायगा दङ जों मिथिगौ जेरै ओ गिर्जा दं माखासे दैबाज्रुम दं माखासे स्कुलफोरावबो पार्कफोर दङ नोंथाङा मा मा जायगायाव हाबबोनाय जादों एबा हाबबोआ खै ना नुबोदों मा बुस्थुखौ नुबोखो जेनेबा नोङो गावखौनो गाव मोजां मोनै गोसोखौ मोजां मोनो
आंथ बिदि ओ सेरापुनजियाव सेभेन सिस्थार पलस नायदो वाटारफल जाहैखौ नायदों ओमफाय ओ केप इखौ नायदों
औ
इलेभेन फलस दंना बेखौबो नायबोदों आरो।
औ औ औ ओं जोबोद मो मोजांआनो इयो माबायाबो सेभेन सिस्टार फला ओम ओम जोबोद थाङो मानसि
औ
नोंथाङा दा ओ दारागावाव थांबा मा बुस्थुखौ दा बांसिन नुनो मोनगोन दा दैज्लां समाव दा ग गोलोम बोथोर समाव।
दै बोहैनायखौ नुनो मोनगोन हालो हालो मानसिफोरा दुगैनो थांनाइ लोब लोब बेफोरखौनो मोनगोन
औ औ औ औ ओम ओम आंबोथ' बिखौनो नुनो मोनदों गोलोम बोथोर समाव थांनायाव आरो गोजां बोथोरावबो बेखौनो नुनो मोनदों जोबोद गोजान गोजाननि पिकनिक जाफैनाय होमबा नोंथां समाबो जाबाय रायलायनाया जों दा आं नोंथांजों बेरायनायनि बागै रायलायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोसोखौ
मोजां मोन
औ औ दे होमबा ना नोंथां।